ओ नोंथां,
औ औ खोनादों नोंथां।
गिबियावनो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथानिसिम जााससिनहरनाय थाबाय आरो नोंथां
खथ
दा नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जादों जे जोंनि बर'नि हारिमु बैसागो बे बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन आरो नों बिथां लोगोसे औ दा जोङो बै सागो बैसागो होनबा जों गुबु मोनसे एंगारहै फोरबो। जायखौ जोङो बोसोरनि माने बोसोरखौ बरायनाय महरै जोङो फालियो आरो दा जोंहा गोदोनि समाव जोङो बैसागोखौ औ जि सान फालिनाय खोनानो मोनदोंमोन आरो नोंथां
औ औ नंगौ
बिदिनो जोङो दानि जुगाव स्नि सानखौ फालियो।
औ
बैसागो बैसागोआ एप्रिल दाननि ओ जोबथा ओ खालाराव जायो आरो जायखौ जों सेथ्र' दाननि जोब ओ बुंनाय जायो दा जोंहा ओ मोसौ बैसागो महरै ओ फालियो आरो। दा बै मोसौ बैसागोआव जोंहा ओ जोंनि जेरै मोसौ खौ जोङो फैगोन बै थुखैनायाव जों नांगोन गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि जेरै घांग्रिं रायदों थाराय आरो बेनि गेजेरजों फान्थाव लाव जा आरो बिनि अनगायै ओ घांग्रिं होननाय मोनसे बिफांनि नाम दा बैफोरखौ जों लानानै जोङो मोसौखौ जोंनि खाथिनिनो दैमा एबा फुख्रियाव जों बेखौ थुखैगोन आरो बै थुखैनायावनो जे जोङो आं बुंलांखाबाय जे ओ राइदों एबा थाराय दिघलि गुटि खांग्रिं बैफोरखौ माला खालामनानै जोङो मोसौनि गोदोनोनायाव माने मोसौखौ गार मोसौनियाव गान होनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
बै जाहोनानो जादों जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना माने बैसागोआव मोसौ खौ माने बरायग्रोबोनाय जों नुनो मोनदों आरो दा बेनि जोङो बैसागुआव गुबैयै मोसौखौ जोङो बरायग्रोयो आरो। दा बिब्दिनो मोसौखौ थुखैखांनानै माला गान होखांनानै जोंनि जि बे ओ थाराय बे थाराइ गनजों जों मोसौखौ एसे एसे बुनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंहा थारायखौ जोङो ससे ससे हास'नानै जोङो बेयाव थायो जे ओ खामखोन्दा हांगार बै खौ लानानै जोङो जानाय थावजों फोननानै मोनसे गोसोम कालार बानायनाय जायो आरो। कालारखौ जोङो मोसौनि मोदोमाव जोङो फोननानै होनाय जायो आरो। दा बेनि दङ दा बेनि नेमानो जादों जे जोंहा गोदोनि समाव मोसौ बोरमाखौ जोङो ओ हगार हरोब्ला माने जेरै मोसा सिंह बायदि जुनारफोरा गिनानै खारो एबा जोङो जोंनि मोसौखौ सिनायहरो गोजाननिफ्रायनो। बे बेनि थाखायनो माने बेखौ जोङो फोननानै होनाय जायोमोन आरो।
औ औ नंगौ नोंथां
दा जोंहा बै मोसौ बैसागुआव माने उम जे जोबथियाव माने मोनसे बे मेथाइ दा बे मेथाइानो जादों जे लावखाङा बांना हो बोसोर ऐरजा दा बिब्दि रोजाबोमोन आरो। दा जोंहा नैथि सान फैगोन मानसि बैसागु दा बै मान थि बैसागोआव जोंनि ओ ओ खाथि खालाानि गामिबा एबा गामियाव जेरै सेंग्राफोरा सेंग्रा सिख्ला आरो बेफोरा मोनसे थखरसे आरो जोंनिनो गथ' गथाय बा उन्दैफोरा मोनसे ग्रुप गावबागाव ग्रुप जानानै जोङो हानजा हानजा मोसायो आरो। जोङो न'खर न'खर थांनानै अब्ला फैगोन जोंनि बर'नि ओ हारिमुवारि दिन्थिजेननाय जोङो बैसाबोआव गुबैयै हिनजावफोरा दखना आर'नाइ फालि ओ ब्ला आरो बै दख'नाया जेरै गोजा गोमो गोथां बिदि गाबनाय जायो आरो बायदिसिना आरो हौवाफोरा गानगोन आर'नाइ गामसा आर'नाइ फालि आर'नाइनि गस्ला बिब्दि गाननानै जोङो
औ औ
खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना लानानै जोङो जोंनि ओ खाथि खालानि न'खर नख जोङो मोजाहैयो आरो। दा बै बैसागोआव माने जोंनि दुख दुखु सुखुखौ जोङो बावगारनानै बे जोङो रंजायो आरो नोंथां आरो जेरै बोराय बुरैफोरा गोदोनि सेंग्रायाव एबा मोजां मोननाय बैफोरनि बागै एदावलायनानै रंजायो आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा एदावलायनायनि गेजेरजों जोंनि बैसागु गाजा गोमजायै ओ जोङो मोसालाङो आरो। दा बेनि गेजेरजों जोंहा ओ बैसागोनि जे मानसि बैसागु खालि जोंनि जोङो बिमा बिफाखौ जोङो आर'नाय फालि लानानै जोङो बरायो आरो। ओ लायमोनफोरा खायसे खायसे फन रालायबाथाय जोङो खायसे खायसेखौ जोङो नुनो मोनो। दा जेरै बैसागुआव जोंहा बर'फोरा मोनसे नेम दङ जे जोंहा गोखा गोखै जानाय।
औ।
दा जेरै थाइगिर आरो जेरै थालिरनिफ्राय ओंखारनाय। मादा आरो बिनि गेजेरजोंनो गोबां रोखोमनि दङ'। दा बैफोरो हागो खैया माने ओ सेजौ से रोखोमनि दङ' होनना जोङो मोनथिनो मोनोमोन।
औ औ।
आरो बेनि अनगायै जेरै जौ गोरान। जौ गिसिफोरखौ जोङो ओ एबा मायब्रानि जौफोरखौ जों माने बैसागोआव गाजा गोमजायै जों लोंनानै जोंनि बैसागुखौ जों बरायो आरो नोंथां।
औ
बिदिनो जोंहा गोबां ओ बुंनो थाङोब्ला बुंजोबनो हाया। मानोना बे बैसागुआ ओ खौ ओ जोंनि माने मोनसे जि आइ टेक मोनलायनाय हारिमु जाबाय आरो बे बैसागुआ।
औ औ नंगौ
दा नोंथाङाबो जे नोंथांमोननि गामि एबा खाथि खालायाव जोंनि बे बैसागुखौ माबायदि फालियो एबा ओ नोंसोरनि गामियाव सेंग्रा सिख्लाफोरा माबायदि मोसानानै रंजाहोयो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ औ हागोन नोंथां ओ जेरै जों बैसागु बुङोब्ला बे बैसागुआ जोंनि मोनसे गेदेर रंजानाय आरो एबा मिथिंगायारि सिबियारि सुबुंफोरनि थाखाय मोदोम जिउ होनानै मोजां मोनो आरोना बे रंजानाया
औ।
हारिमुनि फैलाव जिखिनि हासार गोनां हायाव जेरै आबाद आरिफोरनिफ्राय जागायनानै जोंना जायो। ओ बे बैसागोआव जोंना गोबां रोखोम दं जेरै मोसौ बैसागो मानसि बैसागो बेजों लोगोसे गोबां जेरै सैमा अमा आरो बैसागु फोरबो दं।
औ
मोसौ बैसागुखौ जों ओ मानो फालियो होनोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद आबाद जा आबाद एबा जोङो मोसौजों हालेवनानै आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं जेला जों बेनि थाख खायनो बे मोसौ बैसागुखौ जों फालिनाय जायो ओ जेरै जों मोसौ बैसागुखौ माबा फालियोबा जोङो सैथो दाननि ओ जोबथा सान। एबा दमासि खालि जोङो बे मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो बे बोसौ बिदांजों बैसागोआव जोंहा बोसौ खालि जोंहा गोबां गोनांथि जानाय जेरै थिगयाव मोननाय जेरै गोबां फिथाय सामथाय आरि बेफोरखौ जोङो सानसे सिगांनो बुथुमग्रोना लायो आरोना
औ
बादिहाय ओ दिग्लि लेवा थाराय जेरै रायदों एबा मोखोन बिफां लोगोसेनो फान्थाव हालदै गोथां बेफोरबायसिानो आरो पानिलााविफोरखौ जोङो गिबियाव सानसे सिगां बुथुमगोना लायो बेनि उनाव बेनि अखानायै जेदिनखालि जोंना मोखौ थुखैगोन एबा मोसौ बैसागो बे खालि जोङो फुङावनो दुगै लोबै ओ एबा गोथारै जानानै जोङो बे जा बुथुमना दोननाय ओ जेरै फान्थाव ओ लाव। पानेलाव ओ हालदै गोथां आरिफोरखौ जोङो गिबियावनो ओ सान्द्रि एबा दालायाव जोङो मोजाङै हानानै लायो आरोना हाखांनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ माला सुनाय होबोन नुयो जेरै औवानि आरुं बानायनानै बेयाव जोङो माला सुयो बेफोरो फान्थावआरिफोरखौ हाना लानायखौ।
लोगोसेनो बेयाव जोङो जेरै थाराय दिग्लि लेवा आरो मोख्रा बिफांखौबो जोङो बेयाव हाब फदेरना होनायखौ नुयो आरोना लोगोसेनो ओ जोंहा मोसौनो फोथा फोननो थाखाय। जों गिबियावनो मोसौ फोथा फो जेला जों बे मोसौ फोथा फोननो थाखाय जोङो गिबियावनो फोथाखौ जेरै खान्थानि जा हांगार बे हांगारखौ जोङो हर'नानै मोनसे लइ बिलाइ एबा लाइसुलाइयाव लानानै जों बेयाव थाव गुबै एबा जानाय थावखौ होनानै लगायनानै जोङो बेखौ फथाखौ फोननाय जायो आरो ना बे फथा थाखाय जों जेरै गेन्द्रा दि धारा बे गेनानै धाराखौ जोङो दानस'नानै लायो आरोना बेनि उनाव जोंना बेफोर जगलफोरा गासैबो जाखांनायनि उनाव जोङो जा मोसौ बे मोसौखौ गलिनिफ्राय ओ थाय ओ जा ओ थाराय बे थारायजों जोङो बुज्रां बुज्रां जों जाय जायगायाव मोसौ थुखैगोन जेरै साखाथिनि ओ दंग' नङाबोलाबो बिलो ओ दैमा दैसा नङाबोलाबो जोंनि न'खरनि हाख'र हा आरि फोराव होयो होनानै लानानै थाङो। बेनि उनाव जोङो जेब्ला बे खैनायनि जागासिम मोनहैगोन अब्ला जों बेयाव गिबियावनो मोसौनि ओ फोथाखौ फोनोननाय जायो। बेनि उनाव जोङो बे मोसौखौ थुखैनाय जायो। ओ जेरै ओ थुखैखांनायनि उनाव जोङो बे मोसौनाव जेरै ओ जा हानाय लानाय ओ फिथाइ ओ जेरै फान्थाव, पानिलाव ओ खानजल बिरि हालदै गोथां आरिफोरखौ जोङो सारसि सारनानै होयो आरोना। आरो बे सारनायाव जोङो ओ ओ बुंनो हायो ओ जेरै मोनसे हो खुगा मेथाइ दं आरो ना जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर ओ जोंहानि मोसौआ बोरायबाय था जेरै बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर जेरै बिमा गायदे बादि दाजा बिफा बलद बादि जा बारि खनायावनो एम्बु बंगोला जेरै बिब्दि जा गिदिर जंगिला बेफोर बायसानो दों आरो ना लोगोसेनो जै डिग्रिलगि थि खुलि मुलि ओ दुदालि जागोन गाय खुलि खुलि बेफोरबायसानो गोबां रोखोमनि खुगा मेथाइ दं बेफोर खुवा मेथाइफोरखौ जों जेब्ला बेखौ सारो ओ बेखौ खननाय जायो। ओ लोगोसे थोनो जोङो ओ जा थाराय आरो दिलिगिटि आरो बे मोख्राजों बुज्राबनायाव जों मानो बुज्राबो होनना बुङो ओ मिथिनो मोनोदि बेफोरजों बुज्राबोबा ओ मोसौनि जा बेमार आजार बेफोरखौ जोङो खारो होननानै खोनानो मोनदों आरो ना।
औ।
लोगोसेनो जा मोसौ ओ मोसौ गलियाव जा जों खानाय फागा बे खाजा फागाया ओ जा बोराय फागा बे फागाफोरखौ जोङो ओ दैसिं एबा हाब्रुवारिफोराव जोङो एफबना दोननायखौबो नुयो आरो। लोगोसेनो जेब्ला बेफोर खामानिखौ मावखांजोबो अब्ला जोङो मोसौखौ ओ दुब्लि फोथाराव गांसो ए गांसो जानो थाखाय जोङो हेंगारनानै होनाय जायो। हेंगारखांनायनि उनाव जेब्ला ओ मोना मोना सम जागोन अब्ला जोङो बे मोसौखौ न'सिम होना लां लाना फैनानै जोङो जा गलियाव जोङो गोदान फागाजों मोसौखौ गोदान बोसोरनि माबाजों खानाय जायो आरो ना। लोगोसेनो ओ बेै सानावनो जोंना मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ।
दे नोंथां जोंना समाबो थौबाय।
औ नोंथां नोंथाङाबो गोबां ओ बेसेन गोसा बाथ्रा बुंबाय। बेनि थाखायनो